हेल। हेलौ खोनादों ना ना नोंथां औ अब्ला जोङो औ मा-माइ आबादनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो हागोन ना।
हागोन।
बिब्दिब्ला आङो आबादनि सायाव फंनैसो बुंसलिमना लाग्रोनि।
औ।
जोंहा बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबादजों सोमोन्दो दंबोयो नङा होमबा नोंथां। जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबादजोंनो जि गावनि जिउखौ खुंबोदों जोंनि आबै आबौमोन
औ औ
जों आबाद गाहाय समाजाव थांनानै जोङो आबादखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मावनाय जायो गाहायै जोंहा गिबियावनो आबाद मावनो थाखाय थाखाय हा दुब्लिखौ खारायग्रोना लानांगौ बिनि उनाव जोङो खोथ फोनाय बे हाबाफारिखौ मावग्रोना लानाय जायो बेनि उनाव जोंहा खोथिया फोखांनायनि उनाव मास मोनसेसो थानायनि उनाव खोथिया जेब्ला जौवो अब्ला जोङो बेखौ फुना खोथिया फुनानै बेखौ फिन गायफिननाय जायो जोंहा बेखिनि खामानि मावनायाव गोबां नेमखान्थिफोर थायो होननानै जोङो गोदोनिफ्रायनो मिन थिबोदों आरो माखासे नेमखान्थिनि गेज जेरजोंसो जोङो माइखौ गायो बे खोथाखौबो जोङो गोदोन फायनो मोनथिबोखादों
औ औ नोंगौ नोंगौ
ओ उम माइ आबाद मावनायाव जोंहा गोबां रोखोमनि माइ आबादफोरखौ मावनाय जायो बेवहाय जोंहा गोबां आगजु फोरनिबो गोनांथि जायो आरो बेवहाय जोंहा स सुबुंफोरनिबो गोनां जायो गोदोनि समाव माइ आबादखौ मावनायाव जोंहा मोनसे समाजाव थानाय सुबुंङा माइ आबाद मावनाय समाव सुबुंजों सुबुं हेफाजाब होलाय लायोमोन एबा बदद थांलायनाय बेबायदि बिदि खामानिफोरखौ खौ मावलाय लायोमोन दिनै सोरनियावबा दुब्लिनि खामानिया दङब्ला बेखौ ओ बेखौ जमा जमा थांनानै मावना होग्रामोन आरो सोरनियावबा जेरै दङब्ला बेनाव रां लायालासिनो ज ज खामानिफोर औ सावरि जानाय बायदियै मावलायलायनानै होनाय बेफोरबायद दि जोंहा खान्थिफोर बेफोरबायदि खाना लानाय समाजाव खान्थिफोरबो दङमोन आबादजों सोमोन्दो थानाय औ बेनि उनाव जोंहा मा आबादजों सोमोन्दो थानाय गोबां फोरबोफोरबो मोननो हायो जोङो जेरै- कार्तिक फोरबो मागो फोरबो, बैसागो फोरबो, औ ओंखाम गोरलै जा जानाय आरो आग्लायनाय नांगोल जांख्रा बायदि बायदि जोंङो आबादजों सोमोन्दो थानाय जोंहा फोरबोफोरखौ जोंङो मोननो हायो
औ नंगौ
समाव नोंथाङा आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंसिनना होनो हागोन नामा
औ हागोन हागोन नोंथां आंबो दायो बे समाव हाय आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बेखेवनोसै ओ नोंथांनि बुंनायाबो गासैबो सैथोआनो आरो आंनिफ्रायबो बेखौनो आंङो ओ बुंथिनो सानदों दों नंगौ जोंहा आबाद होनोबा ओ जोंनि बर' समाजाव गोदोहाय जोंङो आबाद मावनोबा जोंङो मोसौ आरो नांगोलजों जोंङो एवग्रोयोमोन सिगांहाय ओ गोदोनि दिनावहाय खिन्थु दायो फैयै फैयै ओ जोंहा ओ माने ट्रेक्टरजों एवनाय बेबायदिखौ जों नुनो मोनोसै गोदोनि दिना जोंहा नांगोलजों एवनाया बे गैला दायो फैयै फैयै टेक्ट रजों एवनाय बियो जाफैबाय ओ नोंथांनि बुंनायजों लोगोसेनो
हेल्ल' नोंथां आं खोनायासै हेल्लौ आंनाव माथोआ नोंना फैयासै।